हेल' नोंथां
हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ नोंथां
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो दैज्लां एबा मेसें बोथोराव मा मा आबाद माव वो नोंथाङा सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनियाथ' बिदिनो मेसें एबा दैज्लां बोथोराव गोबां जोंनि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा? जोङो दा दैज्लाङाव ओ दा दैज्लां सोलिबाय थानायाव जोङो ओ बांसिन जोङो माइ आ मावनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो माइ आबाद बागै जोङो बोरिसे बोरि हाफोराव जोङो दब्लायसे दब्लायनै दोननानै जोङो जिंखा एबा जोङो भिन्दि ओ बि दिनो जोङो लेस्राफोरखौ ओ जोङो ओ गोबां आबाद मावना जों नुनो मोननाय बिदिनो जोङो बिनि बादैबो जोङो माइ आबादखौ बांसिन दैज्लाङाव मावनाय जायो नङा होमबा नोंं थां ओ जेरै जोंनो ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो जेरै खो थियानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जों माइज्लिखौ न' न'खर न'खर जोङो थिनानै जोङो बोसोराव बै बोसोर मोनसेयाव फैबा जोङो बे फांगौ होनना जों थिना दोननाय जायो जों गैयाब्ला हाथाय बाजारनि फ्राय बे जोङो बायना लाबाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बेखौ जोङो लाबोनानै जोङो फुख्रि एबा हाखर न'फोर सेरफोराव जोङो बेखौ फाथैनि बस्थायाव सोनानै जोङो नांगौ बायदि जखा सुनानै जोङो ओ सोमना दोननाय जायो बेखौ सानथाम सानब्रैनि उनाव जोङो बोखांनानै लाबो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ ओ जोङो उम लाना फैनानै ओ बेखौ जोङो सायाफोराव ओ फेनस्राना लामनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो लाइ बिलाइफोर खौ जोङो खोबना दोननाय जायो जाहाथे जोंनि गाजाया गाजा बेरनाया मोजां थिया थिया आरामै जाहैयो। फोनो मोजां जानायनि थाखाय बेवहाय जोङो
औ
उम बिदिनो दब्लायसे दब्लायनै जोंङो दै सोनानै बेखौ ओ एवग्लिनानै ओ गुन्दै बिदि गोमोन खामना लानाय जायो बेनि उनाव जोंङो बेख खौ ओ फोरानानै फोनाय जायो नंङा हबा नोंथां जोंङो गोथौ गायनो थाखाय जोंङो गोथौ फोनाय जायो जोंङो बोरियाव गायनो थाखाय जों बोरयाव फोनाय थां फोखांनानै बियो ओ दानसेबो ओ नांङा बेखौ ओ खाइ फा ओ खोथियाफोरखौ जोंङो ओ नैजिबा ओ फोरनि गेजेरावनो नैजिबा दिनफोरनि गेजेरावनो जोंङो फुनो मोनो। नंङा होमा नोंथां? ओ जोंङो बेखौ ओ सावरि बादारि एबा जोंङो हाजिराफोर होनानै जोंङो बेखौ फुनाय थायो मुथा मुथा जोङो फुनानै ओ जोङो दिर आरुं एबा जोंङो खासि हाग्राबो जों जों खानानै बेखौ खाननै खानथामसोनि जोङो माइ गायनायनि सिगांङाव जोंङो ओ फुनानै लाग्रोनाय जायो नंङा होमबा नों थां बेखौ जोंङो ओ बिदि ओ मोननि जोंङो मोजां लाखिनो थाखाय बेखौ जोंङो दैयाव सोमना जायो नंङा होम बा ओ जोङो जेब्ला गायनो थाखाय जोङो ओ टेगथर एबा जोङो मोस सौजों हालेवनानै जोंङो बेखौ ओ जोंङो मोनजासे जोङो खेबथाम एबा जोङो खेब्रै एवनानै सालब्रै एवनानै जोंङो गायनाय नुनो मोनो। ओ गाय बिदिनो सावरि बादालिथ' जोंङो दानि जुगाव नुनो मोना नंङा होनबा नोंथां जों गोबां ओ बिदिनो ओ जोंङो हाजिरा लानानै जोंङो गायो। बेखौ जोंङो ओ माइखौ जोङो आदारनि थाखाय गोनांथि नंङा होमबा नोंथां? बेखौ जोंङो ओ बोसोर बोसोर जोङो बिदिनो जोंनिया ओ ओंखाम जानाय हुदासो दंङो। नङा नङा होमबा नोंथां? जोङो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय एबा नखरनि ओ मानसिफोरनि उदैखौ जोङो सु फुंनो थाखाय जोंङो माइ आबाद
औ
एबा जोंङो बुंनो थाङोबा मेसें बोथोरावबो जोंङो गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंङो लाइ लाफा लाइ लाफाखौ जोंङो ओ गिबियावनो जोङो नुनो मोनग्रोयो ओ फोनानै जोंङो लाइ लाफा एबा मुलाफोरखौ जोंङो सिगां फोनानै जोंङो मुला बिबार जोंङो मुला बिलाइखौ जोंङो फाननानै ओ रा हा थायाइ बाजाराव जोंङो मुथा खामनानै फानायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जोङो बिदिनो ओ फान्थाव गोखै ओ बिदिनो फान्थाव मुला बिन ओ जोंङो गोबां रोखोमनि अलकबि फुलकबि बान्दा खबि जों गोबां रोखोमनि ओ मैगं फैयो जोंङो ओ मेसे थोराव जों मेसें ओ बुंनो थांङोबा मेसें बोथोरनि ओ जोंनिया ओ गायनाय बि दिनो मैगं थाइगंफोरा जोबोर गोथावसिन जायो। नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
दुन्दियाफोरबो जोंनिया दुन्दियाखौ जों मेसें बोथोराव फोनाय जायो। नंङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोंङो बिदिनो बाथोन सेफ्लेबाबो एबा संबाबो जों होना संबा मोदोमफ्रु जोबोद गोथाव
औ नंगौ नोंथां।
जोंङो बिदिनो जोङो ओ लाइ लाफाफोरखौ जोंङो फोनानै ओ बि बिदिनो जोंङो न'फोरावबो जायो एबा जों हाथाय बाजाराव जोंनि फिसा फेनला नांगौनि थाखाय जोंङो
औ
फोराव जोंङो फाननानै जोंङो नांगौखौ बुथुमना लानो हायो एबा जोंङो सोलाय बिनि सोलाय जों बायना लानो नंङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो बिदिनो दैज्लां मेसेंनि मैगं थाइगं एबा जोङो माइ आबादनि बागै नोंथाङा बुंफोर ना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङोबाथ' दा दैज्लां बोथोर फोथोराव गासैबो गामिफोरावनो माइनि आबाद मावो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खायफाफोरा दैज्लां बोथोराव बिदिनो खायफाफोरा मेसें बोथोरावसो माइनि आबाद मावो आरो खायफा खायफा जायगाफोराव बिदिनो जोंनिया दैज्लां बोथोर बोथोराव माइ जायो नाल ओ दैज्लां बोथोराव दै जायो नालाय बेनिखायनो दैज्लां बोथो राव गायनाय जायो आरो बिदिनो माइ गायनाय बुङोब्ला बिदिनो गोदोथ' माइ गायनो थाखाय बिदिनो नांगोलजों एबा मोसौजोंसो हालेवोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो दा मोसौजों हालोबा माने गोबां सान लायो एबा मोसौआ बिदिनो गोबां बिगा बि हा एवनाया सानसेयाव नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खस्थ' मोननायनि थाखायनो दा मानसिफ्रा थेकटरजोंसो हालेवो आरो बांसिन माने ट्रेक्टरजोंनो जों सानसेयाव गोबां बिगा हालेवनो हायो एबा गोबां हालेवनो हायो एबा जों ट्रेक्टरजों हालेवब्ला गोबां जेनेबा खामला एबा रुवानि लानानै जों सानसेयावनो बिगा बिगा गायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दानि मानसिफ्रा बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ नुदों आरो नोंथां बिदिनो जोङो ओ दा दैज्लां बोथोर होनबाथ' बिदिनो उफ्रा खेथि एबा आबाद होनबाथ' बिदिनो जिंखा बिदिनो लेस्रा बिदिनो बिदिनो भिन्दि बिदिनो दै लां दिनाव एबा बिदिनो ओ बिदिनो गोबां मैगं थाइगंखौ जों गायनाय थांनायखौ नुदों आरो दैज्लां बोथोराव औ थिग बेबायदिनो जोंनिया मेसें बोथोर बुंब्लाथ' मेसेङाव जोंनिया आलु आलुनि आबाद मावनाय जायो बिदिनो जों माइ गायखांनायनि उनावनो जोङो बे फोथारावनो जोङो खेबसे हालेवनानै जों बिदिनो बेसरबो फोनाय नुयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बांसिन ओइ बे टिसिखौबो टिसिखौबो फोनाय नुयोमोन खिन्थु दा बिदि टिसिखौ बारा बोनाय नुला दा बेसरखौनो बांसिन फोनाय नुयो आरो बिदिनो बेसर फोयो आरो जोंनिया बे मेसें बोथोराव जोंनि आलुनि आबाद मावो आलुनि आबाद आबादखौ मरै मावो बुङोब्लाथ' जों गिबियाव आलु गायनो थांनो गायनो थाखाय दुब्लिखौ एवग्रोना लायो नङा होमबा एवग्रोनानै जों जा नाराफोर थानायफोरखौ जों सावगारो एबा साफा खालामनाय जायो आरो बिदिनो आलुनि आबाद एबा बिदाना जोंनिया खायफाफोरा गोदोओ थांनाय बोसोरनि आलुनि बिधानखौबो लाखिना दोनो खायफाया हाथाय बाजारनिफ्रायबो बिदि हाथाय बाजार नङा दुसुन बिदिनो आलु बिदान फाननाय जायगानिफ्राय गुदामनिफ्राय बिदानखौ लाना फैयो आरो नोंथां बिदिनो जोङो आलु गायनो थाखाय जोङो बिदिनो नांगोलजों जोङो बे आलु गायनो थाखाय जोङो लाइन लाइन नांगोलजों बोग्रोना लायो आरो नोंथां
औ नंगौ
लाइन लाइन बोखांनायनि उनाव जों आलुखौ दाबोर एबा बिदिनो खिरखा फोराव लानानै जोङो बिदिनो ओ गायै गायै गालाङो आरो बिदिनो गोबा बारा बिदिनो गेसेंबो नङा बारा गुबुंबो नङा बिदिनो मिडियामनि गायो आरो नोंथां आलुखौ
औ नंगौ
जेब्ला बे आलुखौ ओ गायनानै जेब्ला जों ओ आलुखौ गायखांनायनि उनाव गासैयावबो जोङो बिदिनो ओ लाइन सिङाव बिदिनो बबा ओ जों बिदिनो माबा फैयो आरो नोंथां बे लाव बेगरखौ नोंथाङा मोनाथ' मिथिगौ लाव बेगरखौ बिदिनो गेजेर गेजेर गन मोननै थुनानै लाव बेग बेगरखौ बेयाव गायलांबाय थायो आरो आलु नाय जायगायाव गायनाय जायगायाव थिग बेबायदिनो आलुखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो बे हाखौ जोङो आथिंजों माने जोङो आलुखौ फबो आरो फबखांनानै जेब्ला मास मोनसे एबा खावसेनि उनाव जों नायोब्ला नंगोन जे बे आलुआ माने खिलिहांबाय आरो नोंथाङा बे खिलि हांनायखौ जोङो बिदिनो खिलि हांनायनि उनाव जों बिदिनो बे आलुनि खाथि खाथियाव थानाय हाखौ जोङो बोखार बोखार होयो माने आलुआ जेन'बा जौनायाव बोलो मोननायनि थाखाय बिदिनो बेखि बिदि खालामखांनानै ओमफ्राय आलुवा जेब्ला एसे जौबोयो अब्ला बे आलुनि खाथि खाथियाव थानाय हाथर साफोरखौ जों माने देख्रुब देख्रुब होयो आरो नोंथां
बिदिनो आलुवावबो गोबां मुलि हासार होनो गोनां जायो जेब्ला आलुवा जौवो एबा आलु खायफा खायफा आलु बिबारबो बारो आरो नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ आलु बिफांखौ
औ
औ बिदिनो आलु बिफाङा जेब्ला रायो एबा खायफाफोरा थैनाय बायदिबो जायो बिदि जाब्ला बुरो बुरनानै जों फिसाखौ फिसा एक्स्रा दोनो आरो गोदोरखौ गोदोर एक्स्रा दोननानै जोङो फिसाखौ आलु फिसाखौ फाननानैबो जों गोबां रां मोनो आरो गिदिरखौ फाननानैबो आलु बुङोबाथ' आलुआ गोबां जादनि दङ बिदिनो बादाम आलु फाथनाय आलु बिदिनो ओ आलु गोदो गोबां आलु दङो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
ओ जों बे आलुखौ फाननानैबो ओ गोबां ओ रां आरजिनो हायो आरो बे आलु आलुजों लोगोसे बे जों जा लाव गायफादों इमाने आलुजों लोगोसे माखासे लावा देरफाया आरो नोंथां आलु बुरनाय समाव बे लावा बिबारल'सो बारजेनो जेब्ला बे आलुखौ बोखांनानै जों बे लाव बिफांखौबो जोबोर जोथोन लानो गोनां जायो बेयाव दै होबाय थानो गोनां जायो थिग बेबायदिनो लावा देरबा जों बे लावखौबो फाननानै गोबां रां मोनो नङा होमबा नोंथां नोंथां थ' बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों दैज्लां आरो मेसें बोथोरनि आबाद मावनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय था
दे नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे